नोंथां मा खालामदो नोंथांङा?
ओरैनो दं नोंथां दायो। औ फ्रियानो दंङो।
अब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदों बे आयदानि स-
औ औ हागोन हागोन हागोन।
आयदाया जादों मानेगे फालांगि खालामनाय बर' फोरनिनो आरो औ फालांगि होनना बुंब्लाथ' नोंथांङा मिथिखागौ फालांगिया जों गोदो गोदाय बेनिखौ बुंनो थांब्ला जों बर'फोरा फालांगियाव इसेबां दावगानाय नंङामोन। आरो फालांगि खालामनानै जानायबो खोनानो मोना नाथाय आथिखालाव जों सुबुंफोरखौ नायनो थांङबा फालांगिया गोबां रोखोमनि जासै सोब मुवा बेसादखौनो फालांगियारि बिथिङाव लांनायखौ नुनो मोन्नाय जासै जेरै जोंङो गोदो गोदाय गाननाय जोमनाय बेखौनो लाग्रोनोसै बर' आइजोनि सायाव सिगां बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्रायनो गावनि जोमनायखौ बुथुमोमोन मिथिंगानिफ्रायनो गाब गानानै बा मिथिंगानि ओमफ्राय आइजें आइला जिखिनि नांगौ जि दानायाव बैफोर बुस्थुफोरखौ बाहायनानै दायोमोन। नाथाय बैफोर जिफोरखौ आथिखालाव मानेखे गोदान मुगाजों मानेखे फालांगि खालाम खानाय आरो गोदो गंफ्रामबो न'खर न'खर हिसानसालि नुयोमोन दोरोंङारि गियान जों जि दानाय नाथाय बैफोरखौ आथिखालाव गंफ्रोमबो न'आव नुवालासिनो मानेखे उइभिं सेन्टार बायदि बेफोरबायदिसो खुलिनानै बेखौ फालांगियारि बिथिंङाव जौगानाय खौ नुनो मोनसै आरो आरो फालांगियारि बिथिं होननानै बुंङोब्ला फालांगियाव गुबुन गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोननाय जायो मानेखे फालांगियाव जों गंसे न'खरखौ सुंथानो हायो। थायो गंसे न'खरा माने मोजांङै थांनानै थायो आरो बिनि गेजेरजों गावनि फिसा फिसौखौ मोजांङै फोरोंनो हायो बेनिखायनो आथिखालाव गंफ्रोमबो मानेखे न'खरखौनो फालांगियाव बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो जेरैबायदि जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माइ मावना माइखौ आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै जों माइयानो जोंनि जों थांनानै थानायनि राहामोन नाथाय आथिखालाव माइखौबो जों फालांगियारि बिथिंङावसो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो जासै।
औ औ।
बेफ फालांगियारि बिथिंङाव मावनाय लोगो लोगो जों बिगियानारि मुगाजों आरो ग्लबेलाइजेसन मुगाजों मेडिसिन आरि बायदिखौ बाहायनानैसो मावनाय बेखौ नुनो मोननाय जासै आरो बिनि गेजेराव जों बर'फोराथ' जानाय बिथिङाव गोबां दोहोनि होननानै बुंनो हायो बिसोरो गोबां। आं मैगं थाइगंखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय सो। लाबोनानै आरो बिनि अनगायै माखासेखौ न'आव गायनानै। जोलै दोननानै बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर मैगं थाइगंखौ। खोब बिसोरो बांसिनै फालांगियारि बिथिङावसो मावनायखौ नुनो मोननाय जासै जेरै। बर'फोरनि जानाय मैगं होनना बुंब्ला जेरै हाग्रानि मैगं होनना बुङोब्ला। दिंखिया दौस्रेम लाफा सायख'। थास' बिथ्रि थास' बिबार आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोर दं बेफोरखौ मानेखे आथिखालाव हाथाय हाइ बाजारावसो फाननायखौ नुसै। आरो बिनि अनगायै जों न'आव मोननाय मैगं थाइगं होनना बुङोब्ला जेरै लाइ लाफ फा बेफोरखौ न'फोरावनो गायनाय जायोमोन आरो बेफोरखौ न'आवा गाइन जानो थाख हेल' गायोमोन आरो गोदो आरो बेफोरखौ जे ब्ला न'आव जानानै आग्लायगोन अब्ला जोङो गाव गावजों न'खर न'नि खाथि खालायाव थानाय । सुबुं एबा गामिनो राननानै हरनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ खौ बिदि खालामालासिनो जों माने गे गावनि जिखिनि जागोन बेखौ जाना-जाना नै आग्लायनायफोरखौ हाथाय बाजारावसो फाननायखौ नुनो मोननाय जासै आरो जेरै जोङो बुंनो थांनो बुंनो हायो जेरै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय बेदरखौ न'आवनो फिसियो आरो हाग्रानिफ्राय मै मैहुर खालामो बेफोरखौ गोदो जोङो न'आव जानो थाखाय गावनि जिउखौ सुंथानो थाखाय मैहुर खालामना जाबोदों मोन बर'फोरा नाथाय बैफोर मैहुरफोर खौबो आथिखालाव बेफार फालांगियावसो खालामसै आरो जेरैबायदि ना गुरनाय नाखौबो जोङो गुरनानै हाथाय बाजाराव फानहैनाय आरो न'आव फिसिनाय फुख्रिफोराव बेफोर नाखौ हाथाय बाजारावसो फाननायखौ नुनो मोननाय जासै। आरो बेनि अनगायैबो न'आव फिसिजाग्रा जुनार दाउ आरो बोरमा बेफोरनि अनगायैबो मोसौ बेफोरखौबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओसै आरो बिनि अनगायै जों बुंनो हाबावो गोबां फालांगिफोर मावबावयो जेरै अमा अमायाथ' बर'फोरनि जाग्रा जुनार बेखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो न'आव फिसिनानै गोबां जाबोगासिनो दङ आरो नाथाय बेफोरखौ आथिखालाव बांसिन हाथाय बाजारावसो फाननानै-फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो मोनसे बुंनो थाङोब्ला जोङो फालांगि गियारि बिथिंखौ जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानानैसो आथिखालाव बेफार फालांगि खालामो। अब्लासो मानेेखे गु गावनि फालांगियारि बिथिङाव आरो गोबां मैगं थाइगं गायनायाव जोङो मानेके माबायदि हासार होनांगौ औ जेरै इउरिया हासारखौ बेसेबां होनांगोन बबे मैगङाव बबे मा-मा गायनायाव बेफोरखौ मानेके मोजाङै मिथियो बिनिखायनो आथिखालावबो बर'फोराबो एफा एनै बेफोर सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जेरै बान्दा कबिफोरखौ बान्दा कबिफोरनिबो फालांगि खालामनाय आरो बेनि अनगायै गोबां गोबां मैगंफोर बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै आथिखालावथ' फा फानलुनि बागान बेफोरखौबो जोङो फालांगि खालामनाय नुयो आरो बेनि अनगा मोनसे जोंनि, जोंनि आसामाव मुंदांखा होनना बुङोब्ला आस साहानि थाखाय बे साहाखौबो गंफ्रोमबो न'खरावनो मानेकि ओज डि बिदिनो बोरि हाफोराव गायनायखौ नुनो मोननाय जासै बेफोरनिबो गोबां फालांगि खालामो आरो। आरो बेनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला फालांगिजों मोनसे सासे सुबुंखौ सासे जाफुंसार जानायबो नुनो मोन्दों आरो फालांगिजों गावनि मुंखौबो मोनसे गोजौ थाखोआवबो जों लांनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बिथाङा अब्ला नों नोंथाङा बे फालांगिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
औ हागोन नोंथां ओ ओ फालांगि खालामनो होनबा नोंथाङानो जेनेबा फायानो बुंलांखाबाय फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनो फंनैसो बुंनोसै आरो नंगौ थारैनो जोङो गोदो गोदाय बर'फ्रा जेनेबा बारा फालांगि खालामनायाव गोसो एबा नांथाबाबोमोन आरो जेनेबा गावसिोरनि जोंनि बर' फोरनि जेनेबा दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय नङा होनबा
औ
ओ बेफोराव माने गोदो बर'फ्रा जोबोद गोसो होनायखो बर' आइजोफ्रा जोबोद गोसो होयोमोन आरो दानाय लुनायाव ओ नाथाय ए बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ गोदो गोदायनि समाव बारा सानफेरामोन आरो गाव गावनि ओ गाव गावनि सोलेरबा ओ सोलेरफोरखौ खोबथेनो थाखाय इदिनो जेनेबा ओ गावसोरो गावसो नि आखाइजोंनो जेनेबा दानाय लुनायखौ जोङो दानाय लुनानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो हौवासाफोरनि थाखायबो जों जेरै गामसा बेबायदिनो आ फालि बेनि ओ बेफोरखौ जोङो आइजोफ्रा माने दानानै होनायखौ जों नुनो मोन नोमोन आरो नाथाय बे दानाय लुनायखौ आथिखालाव नायोब्ला माने गोबां सोलायनाय फैबाय
औ
नंगौ बेफोर ओ बेफार फालांगि खालामनायाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय थारैनो जेनेबा बुङोब्लाज ओ माने बे बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायखौ बुङोब्ला जोङो गुबुन हारिफ्रा माने बे दानाय लुनायनि से सोमोन्दै माने मेसिन बाहायनानै गोबां बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबाय नङा होनबा नोंथां औ आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनानै गोबां जौगाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो बेबायदि ओ गावनि दानाय लुनायखौ आखाइजों दानाय लुनाय ओ जेनेबा गावनो ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव ओ बेबादिनो गोबां ओ गाव गावनि मुंखौनो जेनेबा मुं दोननानै जेनेबा जेरै गोबां स्ट'रनि मुं दोनानै गावसोरनो ओ जेनेबा बि ओ दानाय लुनायनि ओ बाग बे जेनेबा मुंफोरखौ दोननानै माने गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां औ आरो नोंथाङा बुंलांनाय ओ फिसि-फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फ्रायानो बुंलांबाय गोदो गोदाय जेनेबा बर'फ्रा गोबां जेनेबा दाउ अमा बेबायदि फिसिनानै माने गोबां जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने बेफोरखौ गोबां रोखोमै बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनासै आरो नोंथां जेरै बोरमा अमा दाउ बेफोरखौनो नानै जेनेबा गाव गावनि न'खरखौ माने आथिखालाव गोबां माने बेफोरखौ बेफोरखौ फाननानै ओ जौगानायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो गाव गावनि फिसाखौ ओ फरायनायफ्रावबो गोबां ओ जेनेबा बेफोरखौ फाननानै ओ रा थुमनानै जेनेबा फिसाफोरनो फिसाफोरनि थाखाय माने बे रांखौहाय दोनथुमै दोनथुमै जेब्ला फिसाफोरखौबो मोजाङै फोरोंनो थाखाय बेबादिनो बिसोरो बेखौ फाननांगौ गोनां जासिगोन आरो आथिखालाव नोंथां औ आरो बेबादिनो जेरै मिथिंगानिफ्राय जेनेबा बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौबो आथिंखालाव गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै
औ
औ आरो ओ बेबायदिनो जेनेबा ओ गोदो गोदाय जेनेबा नंगौ बर'फ्रा ओ जौ बो सङोमोन आरो ओ जौ सङो जौ संनाय खोबो ओ बर'फ्रा गोबां बेफार फालांगि खालामो आथिखालाव औ आरो जेनेबा बेबादिनो बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आरो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां
नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि जौखौ संनानै आथिखालाव बेफार फालांगि खालामो नों नोंगौ। गंसे न'खरा जौ संनायजोंबो मानेखि न'खर दालांनाय नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनायैबो जों गो गोबां आइजोफोरानो आथिखालाव गाव गावनि मानेके जि दानायनि गेजेरजों मानखि गोबां जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बैफोर मानेकि गोदोनि दोरोङारि गियान जों नङा मानेके बियो दानि गोदान ग्लबेलाइजेसननि मुगा मानेखे गोरोब होनानैसो मेसिन आरिफोरजों दानानै मानेखे बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैफोरो गोदान गोदान जेरै बायदि बर' फोरा सिगांनिफ्रायनो हिन्जावफोरा दख'ना गानो हौवाफोरा गामसा गानो होननाय बायदि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बैफोर दख'नाफोरखौ मानेखे आथिखालाव गोबां जेब्लानि बेफार फालांगियाव थांदों अब्लानिफ्रायनो मानेके गोदान गोदान दिजाइन होदों जेरैबायदि बर' फोरा मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो थानानै बेहाय गोबां आगरफोर एरोमोन दख'नानि आगरफोर। जेरै फारौ मेगन दावसा दाउसा मो ख्रेब आगर आरो बेनि अनगायै दिंखिया आगर लाव बेगर आगर। मुफुर आफा आगर। नाथाय आथिखालाव बैफोर आगरफोरनि अनगायैबो जोङो मानेखे गोदान जे जेरैबायदि जोङो झुमखा आगर बिनि अनगायै जबा बिबार आगर बेफो फोरखौबो एरनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो आरो दख'नानि मोनसे डिजाइन सोलायनाय होनना अब्ला जोङो मानेेखे दख'नाखौ जोङो ओ मोननै रोखोमाव मोननाय जायोमोन लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना बिनि गेजेरावबो मानिकि दख'नाखौ मोनसे रोखोम खालामनाय जादों बेनो जादों दख'नाखौ आथिखालाव बर' हिनजावफोरा सुनानै गाननायखौबो नुनो मोननाय जा सिनजों अब्ला बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे।
औ।
औ।